हेल'
औ खोनादों नोंथाङा
औ खोनादों
औ नोंथाङा दा मा खालामबाय दोङो नोंथां?
औ दङ आङो नोंथांसै आं बिदिनो फन राय्लायबाय दङ।
औ ओ नोंथांनो कल हरनायनि जाहोनानो जादों जोङो ओ सोलोंथाइनि आ आयदायावहाय सावरायनो सानदोंमोन सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ जे जों सोलोंथाइ गैयाबोला माबायदिहाय जायो सुबुं माहारिफोरा दा नोंथाङा आंनो फंनैसो रावाव फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां।
औ हागोन नोंथां औ नथाय होननानै बुङोब्ला जोङो सोलोंथाइया साफ्रोमबो मानसिनि थाखायनो गोनां अखल जोंनि साख्रि बाख्रि मावनायनि थाखायल' जों सोंलोंथाइखौ नाङा सोलोंथाइखौ जों गावनि जिउआव नों मोजां हाबा मावलांनो थाखायबो नों सोलोंथाइ नांगौ साख्रि बाख्रि लानो थाखायबो नों सोलोंथाइखौ नांगौ‌। सोलोंथाइखौ जों गारनानै दिनै दिनाव मोनसेबो खामानिखौनो जों मावनो हाया आरो दिनै बहाबा नों खामानि मावनो थांब्लाबो नों दिनै नोंनि फरायनाय डिग्रि सार्टिफिकेटाव खिथिनांगोन नङा माबा जब मावनोब्लाबो नोङो फरायनायनि सार्टिफिके बेखौ नोङो देखाय नांगोन सेकिउरिटि थानोबाबो नो फरायनायनि सार्टिफिकेट देखायनांगोन नङाबा नों सिकिउरिटिबो दिनैनि दिनाव मोनो थान नङा होमबा? फरायनाया जोबोद चेलेन्जिं जानानै फैबाय सोलोंथाइजों जों दिनै सुबुं माहारिया जोबोद जौगाबाय सोलोंथाइखौ लानानैनो जों दिनै प्रिथिबियाव गोबां बिभिन्न' बुस्थुफोरखौ जों दिनै दिहुननानै लाबाय नङा होमबा गो दोथ' जोंनि समाव गोदोथ' जोंबो ओ फ्लाइट गैयामोन बेबायदिनो ट्रेन गैयामोन गारि गैयामोन नङा होमबा बेफोरखौबोथ' जोंनि मानसिफोरा गावनो सोरजिनानै लादों। भगबानाथ' सोरजिना होआखैमोन बेफोर बुस्थुखौ नङा होमबा दिनै मानसियानो गावनि सोलोंथाइ लानो गावनि रोंगौथि गावनि सान्थौजों दिनै बिगियानारिफोरा मोनफा मोनफा जिराद मुवाफोरखौ जों दिहुननानै आबिस्कखार खालामदोंमोन नङा होमबाला नों थां बेफोरो गासैबो सोलोंथाइजोंनो नों लोबबा दं आरो जेरै बिसोरो गामिनि बेंग्रा बेंगामा दिनै बिथांमोना बेफोर रोखोम जन्थ्रखौ दिहुननो हानाय नङाम नङा होमबा दिनै दिनै बेयाव जनानैनो दिनै नों दिल्लीयाव बेहाय जनानै नों दिनै दिल्लीयाव माने नङा हा जेरै फ्लाइजों थांब्ला जगा से मोनहगोन मानि थाखाय बियो सोलोंथाइनि जौगानायनि थाखायसो नङा होमबा। सोलोंथाइया गासैथिंबो लानानै जुदि जौगासारबाय जेनै नों बहाबा मोनसे जायगायाव थाङो इउ एस ए आवबो नों बेयाव जनानै नों इउ एस ए आव मोनहैगोन नङा होनोमबा जेरै नोंखौ फ्लाइटनो लानानै थांगोन नोंखौ म माने बिरखं जाहारजों लानानै थांगोन नों बेखौ बे बुस्थु सोलोंथाइ जौगानायनि थाखायनो बे फोर जादों आरो मानसिया सोलोंथाइखौ गोबां मोजां हाबायाव बाहायोब्ला जिउआव देरहासार जायो बे खायनो बिजनेस खालामनो थाखायबो नोङो सोलोंथखौ नांग नङा होमबा नोंथां। आरो नोङो गाव हिसाबै गाव थांना थानो गुबुनजों चेलेन्ज खालामनानै नों सोलिनो थाखायबो नों गावनो सोलोंथाइखौ नांगौ बा गाव गावनि जिउआव नोङो मोजां सासे राफोद लिरगिरि राफोद सासे मोजां प्रफेसार मोजां अफिस सार जानोबो जोङो सोलोंथाइखौ नांगोन माने सोलोंथाइखौ गारनानै मोनसेबो खामानिखौनो जों गार मावनो हाया आरो सोलों थाया जेरै जोंनि हाथियार बायसा नङा होमबा? जेरै गंसे सिलाया जेरै गुलि गैयाबा बियो खामानि गैया नङा होमबा? गुलि थाबासो बि सिलायाबो खामानि जागोन थिग दिनो जोंनि मानसियाबो जेनेबा जोङो सोलोंथाइ थाबासो जेखि जाया खामानिखौनो जोङो मावनो हागोन आरो उम। अब्ला नोंथांनियाव आं मोनसे खोथाखौ सोंनो सानदों जेनेबा सोलोंथाइया जोंनि थाखाय गोनांथार ना गोनांथार नङा नोंथांनियाव आं दिनै सोंनो लुबैबाय नोंथाङा अननानै फोरमायना होनो हागोन ना?
औ औ नोंगौ नोंथां। ओ नोंथां सोंनाय लेखा आङो फोरमायथिना होनोसै नोंथाङा सोंदों जोंनि ए सोलोंथाया जोंनो गोनांथार नोंगौ ना नङा होननानै औ नोंगौ नोंथां थारैनो जोंना सोलोंथाइया जोबोद गोनांथार सोलोंथाइ गैयाबोला जोङो सासे सुबुं बा सासे मानसि जानो हाया होननानै आं सानो आरोना नोंथां ओ सोलोंथाइ गैया बोला जोङो जिउआव संसार जानायावहाय जोबोद आन्दायनो गोनां जायो आरोना नोंथां जेरैहाय जोङो दा सोलोंथाइ गैयाबालानो जोङो गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव दावबायहैनोबो हानाया जोबोद गोब्राब होननानै आं सानो आरोना नोंथां जे जोङो सोंलोंथाय गैयालासेनो गुबुन दाबसे जायगायाव थाङोबबोला बा जोङो ओ गु बै दाब मोनसे जायगानि बागै जोङो मोनथियाब ब्ला जेबो सोलोंथाइआनो गैयाबोला जों माबोरैहाय मिथिनो बेनि बेसेननि बागै बेबायदि बेनो जोङो सोलोंथाइया जोंनि जिउ संसार जानायावहाय जोबोद गोनांथार आरो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जोङो गावनि ओ संसारखौबो दालांनो हायो बा जोंनि बर' समाज गोजौ फारसे जौगानायाव हेफाजाब होलांनायखौ जोङो सोलोंनायनि गेजेरजों नुनो मोनो आरो ना नोंथां सोलोंथाइया जोंना गोबां बिथिङाव ओ हेफाजाब होयो जेरैहाय जोङो आबाद फोथाराव आबाद मावनो थाखायब्ला जोंनो ओ सोलोंथाइनि गोनांथि नांगोन जेरैहाय जोंनो ओ आबाद फोथारावहाय जोङो आबाद मावनाय समाव ओ बै आबादावहाय मा मुलिखौ एबा रासायनारि हासारखौ माबो बेहाय होगोन बा बबे ओ सम खोन्दोफोरावहाय जोङो बबे मुलिफोर खौ बाहायोब्ला मोजां जागोन बेफोरनि फारसे नोङो जेबो सोलोंथाइयानो गैयाबोला ओ आबाद मावनानैबो जोङो जेबो लाबानो गैया होननानै बुंजायो आरोना नोंथां। बेबायदिनो जोंना सोलों थाया गोबां बिथोंआव हेफाजाब होायो आरोना नोंथां सोलोंथाइ गैया बोला जोङो सासे सुबुं बा सासे मानसि जानो हाया बा जोङो मोन सासे ए गुन गोनां सोलोंथाइ ओ जानोबोला एबा गुन गोनां फरायसा जानोबोला जोङो गिबियाव मा खालामनांगोन गावनि साननाय हनायफोरखौ जोङो सोलायग्रोनांगोन आरो ना नोंथां बेबायदिनोहाय जोङो न'खरनि सोद्रोमाफोर बा न'नि बिमा बिफ बिफाफोरखौ मान होनो रोंनांगोन बेनि उनावहाय जोङो फरायसालिफोराव थाङोबोला फोरोंगिरि फोरखौ मान होनांगोन बा जोङो थाखो खथाफोरखौ साखोन सिखोनै लानांगोन गाज्रि साननाय हनायफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगोन बा गाज्रि मुवा बेसाद लानायफोरनि फ्राय जोङो गोजानाव थाब्लासो जोङो सासे गुन गोनां ओ सोलोंसा जानो हायोबा जोङो गुन गोनां सोलोंथखौ मोननो हायो आरोना नोंथां सोलोंथाय गोबां रोखोमनि खामानि मावनो हायो जेरैहाय नोंथाङा दहायसो बुंदोंमोन जे ओ जेरैहाय सोलोंथाइ गैयाबोला जोङो माबोरैहाय ओ गुबुन दाबसे जायगायावहाय थांनो जेनेबा दा ओ नोंथाङा बुंदों बिरखं गार्टेन बिरखं गार्टेन जोङो जेनेबा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायावहाय ओ खम समनि गेजेरावनो मोनहैनो हायो जेरेब जोँ सोलोंथाइ गैयाब्ला बेफोरखौ माबोरैहाय दिहुनगौमोन जोंना सोलोंथायाइयानो बेफोरनि थाखाय जोबोद गोनांथार आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां बुंनायाबो थारैनो आरो जोङो सोलोंथाइ जों लोगोसे मा सोलोंथाइया जोंनि थाखाय मोनसे एकाडेमिक लाइन थायो नङा होमबा जाय एकाडेमिकजों नोङो सोलोंथाइखौ लानो हाबासो नोङो जिउआव नोङो सासे मोजां मानसि जानो होनबाबो हागोन नङा होमबा सोलोंथाइखौ अखल लाबो फरायनानैनो खिथाबखौ आदथा फरायनानैबो जाया नों सोलों हाया जोंनिया मोनसे सिस्टेम थायो आव जेरै रायजोआव जेरै जेरैबायसा सिस्टेम खालामनानै हो दों बेे नोङो सोलोंथायखौ लानो हामारो बे नोङो क्लास वाननिफ्राय नोङो क्लास वसिम क्लास फाइभसिम बा एल बि सेक्सन आव बेनिफ्राय एम इ सेक्सनखौ फरायनांगोन बेनिफ्राय नोङो हाइ सेक्सन फरायनांगोन नङा होमबा बेनिफ्रायसो नों कलेज लेभेल बेनिफ्रायसो नों इउनिभारसिटि लेभेल फरायनांगौ जेब्ला नों सासे अफिसार जानोब्ला नोङो ग्रेजुवेसन जाबानो नोङो जेखि जाया अफिसारखौनो नोङो जानो हागोन आरो ग्रेजुवेसन जायोब्ला जेब्ला नोङो मास्टार डिग्रि खालामनानै नों बुहुम फरायसालियाव मोजां डिग्रि लानानै नोङो मोजां पारसेन्टेज लाना जुदि नोङो नेट स्लेट आरो नोङो जि आर एफफोर फोनांनो हादोंब्ला नोङो सासे ओ कलेजनिजों सासे लेक्सारार जानो हानाय नङा बे माबाखौ मोनगोन आरो गनायथिखौ मोनगोन आरो बेखायनो जोंहा सोलोंथाइया जोंहा सिस्टेम दङ' नङा होमबा सोलोंथाइखौ लाब्लाल' जों हो साक्सेस जाया जोंहा सिस्टेमजों थांनांगोन नोङो नो नांगौ रोखोमनि नोङो मार्क सिकर खालामनानै हानांगोन नङा होमबा नोंथां अब्लासो जोङो नोङो जब मावनोबा जिउआव नोङो साक्सेस जानोबा नोङो बेखौ जोङो डिग्रिखौ लानो हानांगोन आरो जोंहा एकाडेमिकआसो नायो नङा होमबा जेरै बुहुम फरायसालिखौ जेरै इउजि सिआ कन्डाक्ट खालामो बिदिनो डिग्रिफोराबो जेनेबा इउ जि सि नि आन्दारावनो जायो नङा होमब थिग बिदिनो जोंनि हायार सेकेण्डारि लेभेल फोरा जोंनि सेबा बा जोंनि बे आसाम गावबाागाव स्टेटनो बेखौ कन्डाक्ट खालामो
औ औ
बे खौ आसाम सेकेण्डारि बर्डआव सेलेकसन खालामगोन बिदिनो जोङो एकाडेमिकआ जोंनिया मोनसे सिस्टेम थायो आरो बेजोंनो जोङो खारनो गोनां जायो आरो औ अब्लासो जोङो ओ जों से सिस्टेमै थांब्लासो जोंनि सोलोंनायनि जोङो मुलाम्फाखौ जों मोननो थांगोन आरो नङाबा जोङो सोलोंथाइखौल' थं लानानै थांब्ला जोङो फरायनानै आन्थाबदोंथ' जोङो जेबो जाया नङा होमबा औ अब्ला नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना जेनेबा सोलोंथायाइआदि जोंनि जिउआव आरो मा मा खामानियाव खामानि मावबोनो हायो
औ नंगौ नोंथां ओ सोलोंथाइया जोंनि जिउआव मा मा मा खामानियाव होयो होनब्ला दहायनो फोरमायलांखाबाय जे आङो जे फराय सोलोंथाइया जोंनि मा संसार जानायाव बा गावनि न'खरखौ सामलायनायावबो हेफाजाब होयो दिनैहाय जोङो मोनसे सर कारि जब एबा साख्रि मावनोबोला जोंनो गोबां सोलोंथाइ लाग्रोनांगोन नोंथाङा द जे बुंदों जे जोंनो ओ सासे मास्टार जानबोला एबा सासे एमइ स्कुल बा हायार सेकेनदारिनि मासटार जानोब्ला जोङो मास दा डिग्रि लाखां लानांगोन ग्रेजुवेट जानायनि उनावहाय जोङो बेबायदिनोहाय ड एल एड बि ए नेट ओ नेट एगजाम ओ बेबायदि लाखांनायनि उनावहाय जोङो ओ बेबायदि नेट एक्जाम बा डि एल ए एक्जाम बा टेट एक्जाम बेफोरखौ होनानै जोङो सासे फरायसालिनि फोरोंगिरि जानो हायो आरोना नोंथां बेनि उनावहाय जोङो बेबायदि सोलोंथाइ लाखांनानैहाय ओ गावनि संसार जानायावहाय जोबोद हेफाजाब मोनो एबा सुबुं माहारिफोरखौबो जोङो ओ जेनेबा सुस्रांनो हायोबा जेनेबा गाज्रि लामाजों थाङोब्ला जोङो सासे गुन गोनां ओ नोंनाव जे सोलोंथाइ गोबां दोङोबोला बै बायदि सुबुंफोरखौ नोङो मोजां लामाथिं लाबो हानाय केपासिथि बा थांखिया फैयो आरोना नोंथां नों नोंनाव गुन गोनां सोलों थाय थायोबोला औ नोंथां बिदिब्ला दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा जोङो
औ औ गोजोन्थों नोंथां
थाबाय नोंथांसिम नोंथांसिम गोजोननाय बावहरबाय मोनथिनि मोननै बाथ्राफोरखौ आं नोंथांनि फ्राय मिथिनो मोनबाय